आ
हेल' औ।
औ नोंथां खोनादों ना आंनि रावखौ?
औ औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथां, नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो दा जिरायना दं नै नोंथां ओरैनो।
ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
जाखांनायाथ' जाखांबाय दहायनो जादों।
आतसा! ओ नोंथां, नोंथाङा ओरैनो दङब्ला जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो, नोंथांनि आयदाया मोजांब्ला सावरायजागोन।
आयदाया जों ओ जोंनि आयदा महरै जोङो फोरबो फोरबोखौ जों आयदा महरै थिखोना लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजायो थारैनो मोनसे खोब मोनसे मोजां आयदा।
औ जोंनि बर' माहारिनि फोरबो हिसाबै सावरायनोसै नङा होमबा?
औ औ औ सावरायजायो।
ओ नोंथाङा बिदिब्ला बबेबा मोनसे फोरबोनि सायाव गुवारै फोरमायग्रोनो नाजा। नामा
औ। फोरमाय ओ आं फोरमायनोसै होमबा। ओ गिबि बेयाव आं जिखुनु मोनसे फोरबोनि बागै फोरमायनोसै, नङा होमबा नोंथां?
ओं।
ओ गिबियाव आं मागो मागो फोरबोनि बागै फोरमायनि नोंथां।
औ जागोन दे जागोन नोंथां।
औ मागो फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' बियो मोनसे बर'फोरनिनो मोनसे आंगो फोरबो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ जेरैबायदि आबादजोंनो लोब्बा गोनां फोरबो होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां ना?
ओं नंगौ।
थारैनो बे मागो फोरबोआबो थोंजोङै बर' माहारिफोरनिनो ओ मोनसे गाहाय फोरबो हिसाबै हमनानै लाजायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ। बे मागो फोरबो खौ माबोरै फालियो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ जेब्लानि माइ हाखांनायनि उनाव एबा मेसें बोथोराव जेब्ला माइखौ हाखांगोन अब्ला मारा होखां नायनि उनाव खायसे खायसे माराबो होखाङा थेवब्लाबो ओ बर'निनो मोनसे दाननि साननाय फारिलाइ दं नङा होमबा नों थां बैसाग जेत आसार सावन बेबायदि थिग बेबायदिनो सानै सानै बेसेबां माग मास मोनहैयोब्लाथाय मा जायोनो जोंनि माग गो फोरबोआ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ द ग।
ओ थिग बेबायदिनो मागो फोरबोआव गिबियाव जोंनि ओनसोलाव मागो फोरबोजोंनो थोंजों एबा खाथिसिन लोब बा गोनां होनोब्ला बेलागुर सावनाय बे थोंजोङै नुजायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बेलागुर सावनाय बे खान्थिजोंनो गोबां गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोनाय बे खान्थिया जोंनि आजै आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमबा नों नोंथां?
ओं नंगौ।
ओ थिग बेबायदिनो गिबि एबास गिबि सानावनो मा खालामो संक्रान्ति ना मा होनो ओ
संक्रान्ति
औ बे समावनो बेलागुरखौ सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ।
औ बेनि उनावहाय बे बेलाग गुर सावखालिनो ओ जोंनि बर' मा माहारिफोरनि गेजेराव फोथायनाय दङ जे माने सोरांनायनि सिगांनो बयबो सुबुंफोरानो मानो दुगैनांगौ एबा सान ओंखारनायनि सिगांनो दुगैनानै बेलागुर सावनानै एबा अर सायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेयावलायनो मोनसे फोथायनाय दङ जे सान ओंखारनायनि सिगां दुगैयाब्लालायनो एबा दाउखाया नायनो फैयो होननानै फोथायनाय दङ।
औ औ दाउखा गाबनायनि सिगां माने दुगैनो नांगौ आरो।
औ औ बेबायदि होननानै फोथायनाय दं आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओ बिनि उनावहाय बे बेलागुर अरसायनायजोंनो मोनसे फोथायनायबो दङ जे ओ दुगैस्रां लोबस्रां बे अरखौ सायोब्ला एबा गावनि मोदोमखौ बे अरजों फोरानोब्लालायनो गासैबो माखासे देहायाव जानाय बेराम आजार सानाय सुनायफोरा एबा माखासे गिदिर गिदिर बेराम आजारफोरा हामो होननानै फोथायो नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ ओ बे मोनसे फोथायनाय दं आरो जोंनि गे जेराव नङा होमबा?
औ औ आरो बेनि उनावहाय ओइदिनखालिनो आरो मोनसे बर'फोरनि गेजेराव फोथायनाय दंबावो जे माखासे बिफां लाइफांफोरखौ बा फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ जि गाबजों। खानाय नङा होमबा।
औ
औ बे समावलायनो फोथायनाय दङ जे बिफां-लाइफांफोराबो बहाबा आला सि जाहैयो बा बे इदिनखालिनि समाव ओ जिगाबजों दिरुं खायाब्लालायनि फिथाइ थाया बेफोरबायदि फोथायनायाबो जोंनि गेजेराव दङ नङा होमबा
औ दङ।
औ आरो बेबायदिनो बर'फोरनिनो मोनसे आंगो हुदा जे धोरोमजोंबो लोब्बा गोनां होनजागोन। जेराव ओ बाख्रिखौ एबा इसिं न'खौबो माजों ओ गोबोर खिजों लिरथेनानै लिरथेनायखौबो नुनो मोनो नङा ना।
औ नोंगौ
ओ थिग बेबायदिनो माखासे फोथायनाय फोरनि गेजेरजों मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो होननानै जों बुंनांगोन।
ओ बेनि उनावहाय अखा नायैनायनि फ्राय मा जायैनो गासैनिबो न'खरावनो फिथा सौराय जानाय बा बर'फोरनि गेजेरावथ' मोनसे आंखो हुदा दङ एबा जौ बाहायनाय हुदाबो दं नङा होमबा
औ नंगौ दङ।
बेफोरनो न'खर न'खर हाबनानै जौ लोंनाय बा बेदर जानाय। बिनि उनाव फिथा जानाय। बेैफोरबादि हुदाफोरा जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव सोलियो आरो नोंथां।
औ।
ओ बेबायदिनो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो जोंनि ओनसो लाव ओनोंथांमोननि ओनसोलावलाय
अ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जिखिनि एबा जिखि जाया मोनसे फोरबोनि बागै नोंथाङा बै एसे फोरमायनानै होदो।
औ आङो जायखिजाया मोनसे फो-फोरबोनि बागै फोरमायनोसै नङा होमबा।
औ औ
जेंना ओंखाम गोरलै फोरबोखौथ' मोनथिखायो नङा होमबा नोंथाङा।
औ औ नोंगौ थारैनो मिथियो। बेथ' थोंजों धोरोमजों लोब्बा गोनां फोरबो नङा होमबा।
औ औ आं बिनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायनो नाजानोसै।
औ।
ओ ओंखाम गोरलै फोरबो होनोबा जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दानि ओ जोंनिनो बर' माहारिनि बा हारिनि मोनसे धोरोमारि सोमोन्दो गोनां धोरोमजों थाम थोंजों सोमोन्दो गोनां आरो आ आबादजों लोब्बा गोनां मोनसे फोरबो होननानै जों गुबैयै मख'ग्रोनो नांगोन आरो नङा हबा मानो होनोब्ला जोंनिया ओंखाम गोरलै फोरबोआ जाहैदों जोंनिया बैसाग जेठ आसार सावर बिदिनो सानै सानै जेब्ला आघोन मास मोनहैयो। ना आघोन मासनि आगोष्ट आघोन मासनि गिबि सप्तायाव जोंहा ओंखाम गोरलै फोर्बोखौ जानाय जायो आरो माने आघोन मासनि गिबि सप्ताल' नङा आ घोन मासनि गासै दान मोनसेखौनो जोंनि सुबुंफोरा ओंखाम गोरलै फोरबो महरै फालिलांबाय थायो बुंनो थाङोब्ला माने ओ आघोन मासनि गिबि सप्ता बा बिदिनो खालार लानानै जोंनि रायजो फ्रा बर' माहारियारि रायजोफोरा मोनसे थि समाव ओ रायजोआवनो ओंखाम गोरलै जानाय फोर्बो खुंनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो जाय बिथांमोना माने गाव गावनि न'खराव खुंगोन बा रायजोआवनो खुंनायखौ ओंखाम गोरलै बा माइरं गोरलैजों संनाय अनला ओंख्रि खौ जायाबालासिनो गावनि न'खराव जाजेननो लुबैयो बै सुबुंफोरा माने गावनि न'खराव जेब्लासिम ओ इसोरनि मुङाव माइरं गोरलै बा ओंखाम गोरलै बाउजेन गोरा अब्लासिम माने माइरं गोरलै एबा माइ गोरलैखौ जा जेना होननानै जोंनि मानसिफ्रा फोथायो आरो आरो फोथायनाय दङ। उम आरो जों जायैखौबो नुनो मोनो माने जेब्लासिम ओ बै न'खरा गावनि न'खराव ओ जेब्लासिम ओ जाथार न'खराव माइ गोरलै बा माइरं गोरलैखौ जाखाङा अब्लासिम ओ जायिखौ जों नुनो मोनो आरो। नङा होनबा? औ थिग बेबायदिनो जोंहा ओंखाम गोरलै फोर्बोआव ओ गिबियावनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा बै समाव जोंना गोबां ओ खस्थ' खालामनानै जों दैज्लां बोथोराव गायनाय माइ आबाद फोरा जोंनिया माने बै समाव मोनजाजेनो होननानै जों मिथियो आरो।
औ।
नङा होमबा औ था थारैनो जोंना बै समाव जाजेननाय जायो बेनिखायनो इसोरनि मुङाव जों बावजेन खांनायनि उनावसो जोंनि सुबुंफोरा माने ओ ओंखामखौ जाजेनगोरो आरो। औ बेनि उनाव जोंनि रायजोफोरा गिबि बै बै सानखालि ओ गिबियावनो जोंना अनला ओंख्रि आरो लाइ फाख्रि जायग ना गोरलैजों संनाय जायो बेखौसो जों जागोरो आरो बेनिफ्राय ओ बैदिनखालि ना बेदरबो जायोब्लाबो जोंना अनला ओंख्रिखौ थाथारो होननानै जों बुंनो नांगोन आरो आरो अनला ओंख्रि जाखाथारोआनो माने।
औ नंगौ अनदला ओंख्रिया थारैनो बर' फोरजों थोंजों एंगारनो हायि ओंख्रि नङा होमबा।
औ नंगौ औ बेनि थाखायनो माने जोंनि सुबुंफोरा बै सानखालि अन गुबुन सानाव अनला ओंख्रि जायाबाबो बै सानखालि अनला ओंख्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। थिग बेबादिनो जोङो बै दिनखालि ओरै नो माने अनला ओंख्रि माने ओरैनो ओंखाम ओंख्रिल' जाया जोंनिया माने ओइदिनखालि इसोरनो सिबिसालियाव बावजेनखांनायनि उनावसो जोंनि सुबुंफोरा ज' जनो माने गामियैनो ओंखाम गोरलै जानाय हुदाखौ खुङो आरो। माने अ बेनि गेजेरावनो माने रायजोनि गेजेरावनो माखासेया इसोरखौ सिबिगोन आरो माखासेखो माखासेया ओंखाम ओंख्रिखौ संबाय थागोन बेबायदि आरो
औ
औ अ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय जों गुबुन समफोराव सावरायफिननोसै नामा
औ जागोन। बिदिब्ला दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां